खोनादोंना नोंथाङा? ओ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा? आं माने मोनसे आयदानि सायावहाय रायज्लायनो होननानै नोंथांनो खल हरनाय जादोंमोन।
औ औ नोंथां ओ समाथो दोङो रायज्लायजागोन।
अ जोङो माने मोनसे आयदाखौ सायख'नो हादोंमोन जे जोंनि देहा एबा सावस्रिखौ जों माबोरैहाय जोथोनै लाखि- खिनांगौ आरो जों माबायदियैहाय जोङो गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै नोंथांनो हरदोंमोन आरो।
औ औ नंगो। अब्ला ओ नोंथाङानो जेरैहाय फन हरबाय ओ नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायहरदो जेरैहाय ओ देहानि थाखायनो नोंथाङा सा ओ रायलायनो नागिरदों नालाय।
नंगौ नोंथां ओ अब्ला जागायनोसै नोंथां माने जोङो आयदाखौथ' जोङो जों मिथिखागौ गावनि देहाखौ जों बबे समावहाय जों मा जागोन जोङो बेखौ रावबो मि- मिथिया नालाय जोङो बयबो मानो ओ जोङो गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोंनि समाजाव मा मावना जानाय अबेबा मोनसे खेला दुला गेलेनाय बेफोराव मानि बबेबा समावहाय जों ओ मावनानै मेंना मेंनायजों लोगोसे जों मा जायो समावहाय जोंहा आमाय मोननाय जन्दिस जानाय बेफोरबायदि जायो सान्दुं गोुसाफ्राव जों बेफोरबायदि बेमारखौ जोङो बांसिनैहाय नुनो मोनोना बिनिखायनो जोङो बेफोर बेरामखौ जोङो खारहोनो मा गोदोहाय मा खालामोमोन जोंनि सावस्रिखौ जोङो जोथोन लाखिनो थाखाय बेनि सोलाय जोङो मा खालामो बै बिफां-लाइफां मोननाय जे ओ जे आबहावायाव मोननाय बिफां-लाइफांनिफ्राय जोङो माखासे मेडिसिन बानायनानै जोङो गाननाय जायोमोन जेरैहाय जोङो ओ बे समावहाय जोङो माखौ गानो होननानै बुङोब्ला जोङो लाइ दलर जेरै खिफि बेन्दों आरो जोङो मानिमुनि बेफोरखौहाय जोङो बिदै फुदुंनानै लोंहोनानै जोङो जोंनि उन्दुनो ओंखारनाय आरो जोंनि जनदिसफोरखौ जोङो खारहोनाय जायोमोन आरो बेनि अनगायै जोङो बे आखाइायाव गाननायनि अनगायैबो जोङो माखासे से गंगार थाइसिब रोदा आरो नारें खाख जिनि रोदा बेफोरखौबो जोङो गाननाय जा जायोमोन आरो। बेफोरखौ गानोब्ला मा जोंनि उन्दुनो ओंखारनाय जनदिसफ्रा हामो होननानै जोङो फोथायोमोन। जेरैहाय जोङो बुंनो हायो जोङो ओ जेब्लानाखि जोङो बबेबा समावहाय जो जोङो खेला-दुला गेलेनानै जोंनि आथिंफ्रावहाय जोङो आघाद मोनो एबा सानाय जायो अब्ला जोङो बै समावहाय जोङो माखासे मिथिंगायाव मोननाय जे ओ बिलाइफोर जों बेफोरजोंहाय जोङो ओ जोंनि मोदोमफोरखौ जोङो नानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। थिग जोङो बेफोरबायदि जे बिलाइखौ बाहायो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसो ओनसोलाव जोङो जेरैहाय खानारि बिलाइ आरो गगन्द बिलाइ बेफोरबायदिखौ होनानै ओ जोंनि देहाखौहाय जोथोन लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनो ओ अबे बिथिङाव जोङो देहाया जोंहा उस्थ' एबा जोंहा गोग्लैसोनाय बेफोरबायदिखौ नायै नायै मा होनो जोंनि देहाखौ जोङो जोथोनै लानो जोङो नाजायो जेरैहाय जोङो बुङो नाहायो जेरै खिनायफोर बेराम जायोब्ला जोङो मा ओ जेरैहाय जोङो ओ सुमफ्रामनि जे बिजौ बे बिलाइफोरखौ जोङो देग्लिनानै जोङो लोंहोनायफोर जायो जा जे जोंनि सावस्रिया मोजाङै थाथों बिनि थाखायनो माने जों माखासे बिफां-लाइफांनिफ्राय मोननाय जे मि थिंगाव मोननाय बिफां-लाइफां जों बेफोरखौ जों मेडिसिन हिसाबै बाहायनानै जोंनि सावस्रिखौ जोङो जोथोनै लानायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय आथिखाल मुगायाव जों जोंनि बेफोरबायदिखौहाय जोङो दोरोङारि गियानफोरखौ जोङो गारनानै मा माखासे जोङो जे ओ फार्मासिफ्राव मोननाय जे मेडिसिन फोरबो बेफोरखौसो जोङो लाबोनानै जानाय आरो‌ ओ आथिंफोर सानाय-सुनायफोर जायोब्ला जोङो मलम-सलम बिदि ओ फुननायफोरखौसो जोङो नुनो मोनो। दिनैहाय जोङो माखासे दोरोङारि गियान जेनाखि जोंनि सावस्रिखौ लाखिनांगौ बे फोरबायदि माने गियानखौ जोङो बावगु मानै यै थांगासिनो दं बेनिखायनो जोङो बुंनांगोन गोदोनि दिनाव जोङो जेरै जोङो आथिं आखाइ साख्रुबनाय जे ओ जे आथिंफ्रा जोङो नोरजियाब्ला मा खालामोमोन जोङो माबा मोनसे जेरैहाय जोङो बोरमा आथिंफोरनि जोङो ओ सुप बानायनानै लोङो जेरैहाय जोङो बेखौहाय रुख्रबनानै बिनि जे गिहिफोरखौ जोङो लोंनाय जायो अब्लाना जोंनि देहाफ्रा मा सिथ्रं एबा गोख्रों जानानै थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो दिनैहाय जोङो आथिखाल मुगायावबो बुंनो हायो ओ बेफोरबायदि ओ जे केलसियामखौ बारायहोनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि माखासे बोरमा आथिं बेफोरबायदिखौ जोङो रुनानै लोंनायफोरखौबो जोङो आ आथिखाल मुगायावबो मोनो बिनि गेजेरजों जोंनि मा होनो जोंनि ओ जे आथिंफ्रा गोख्रों जानाय आरो जोंनो सानाय सुनायनिफ्राय जोङो एसे रैखा मोननाय जोङो बिदिनो जोङो जोंनि सावस्रिखौ जोङो जोथोनै लानो हायो दिनैहाय जोङो जानाय लोंनायजोंल जोङो सावस्रिखौ जोङो जोथोनै लानो हाया जेरैहाय जोङो लाइक जोङो मिथिंगायाव मोननाय जे फिथाइ सामथाइ बेफोर फिथाइ सामथायाइखौबो जानानै जोंनि देहाखौ जोङो थाजिम खालामनो हायो आरो जोङो माखासे बिफां लाइफांफोरनि जे बिथायाइफोरखौ जानानैनो जोङो मा होनो जोंनि देहाफोरखौ जोथोनै लाखिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बिदिनो जोङो गोदोनिफ्रा फ्राय जोङो बिदिनो ओ बारि बागानाव मोननाय फिथाइ सामथाइफोर बेफोरखौनो जानानै जोंनि देहाफोर खौहाय जोथोनै लानायखौ जोङो जोंनि बर' समाजावहाय जोङो नुबोबाय थादों आरो जोङो दासिमबो मा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो फोर बेफोर मा बोथोर लायो बोथोर जेरैहाय दैज्लां जां बोथोर मेसें बोथोर बे मोननै बोथोरावहाय मोननाय बिथाइ फोरखौनो बांसिनै जानाय जायो जेरैहाय जोङो दैज्लां ओ बोथोर होननानै बुंबा जेरैहाय जोङो थाइजौ, खान्थाल जेरै जोङो रैमालि होनो जों बेखौबो जानाय जायो आरो
ओं
दाय जोंनि ओनसोलाव लेरख' होननानै बुङो औ बबेबा बबेबा ओनसोलावहाय लेथरखौ होननानै बुङो सुमफ्राम बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ जायोब्ला जोंहा देहायाव जोंहा खहा जाया मानो होनबा जोंहा माखासे भिटामिनफोर मोनो बेनिखायनो जोङो बेफोर फिथाइ सामथायखौ जायोब्ला जोंहा मा जोंनि देहाया गोग्गो थासारियावहाय थायो होननानै जोङो बुंनो हायो दा बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांनि अपिनियनावहाय मा सानदों माने ओ माबायदियैहाय जोंनि जो देहाखौ जोङो माबायदि लाखियोब्ला जोङो जोथोनै लाखिनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ थिग ओ नोंथाङा होनलांबाय जा जोंनि देहानि थाख खायनो दा बायदि बासियाव ओ दाथ' दैज्लां बोथोराव अखा अखा बा सान्दुं बांसिनानो दसेनो अखा हायो बा दसेनो सान्दुं जोङो थानो हायै जायो ओ बेनि थाखायनो जोंनि देहाखौ जेरैहाय ओ गोबां बेमारजों जुजिनांगौ जायो ओ जायखौ जोङो ओ मानसियानो नाजानांगो गावनि देहाखौ माबोरैहाय जोथोन लाखि लाखिनांगौ बा मोजां लाखिनो थाखाय ओ जोङो मा मानि गोनांथि जायो होनबाथाय जोङो गावनि देहाखौ गावनो जोथोन लायाबा जों डक्टरफोरजोंथ' एनिटाइम जोङो ओ मा ओ मा सिकितसा लाबाय थानो हाया नङा होमबा नोंथां ओ जेरैहाय दखतराथ' खननैखौ जोङो ओ नाय नायनाय नायनानै जोङो गावनि देहाखौ गावनो जोथोन लानांगोन मानो होनोबा दा ओय जोङो उम फुङाव सिखारानानै जेरैहाय जोङो दै गेलासे लोंबाय
नोंगौ नोंथां
दैया गोबां देहानि बा मोदोमनि थाखाय गोनांथार। जेरैहाय जोङो दैखौ फुङावनो लोंनांगौ होननानै आं सानो। बा जों फुङाव थाबैनो सिखारनानै बा एसे गोजान लामा थाबायनानै जोंनि माइन प्लेस बा जों एसे थाबायबानो बा बार एसे नांबानो जोंनि माइना फ्रेस जायो होननानै आं सानो आरोना औ। ओ आरो जोङो दाबायदि बैसोआवहाय जोङो हाथाइनिफ्राय मैगं थाइगं बायनायाबो जयावबो केमिकेल थायो मानो होननो थाङोबा दा हाथायाव फाननाय जा मैगं मोनो जोङो बेखौ बांसिन हासार मुलि होनानै बा फाननायखौ नुनो मोनो। मानो होननो थाङोबा बिसोरनो जेरैहाय फैसानि फैसानिल' जेरैहाय लब जानानै हासार मुलि होनानै फाननाय जायो। मैगं थाइगंखौबो बेफोरबो जोंनि थाखाय खहा खालामो ओंखायनो जोङो बांसिन बिसिनानो जोंनि बर' आइजोफोरा बा बर' बर' रायजोआवहाय बांसिनानो हाग्रानि मैगं मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगंखौनो जानाय जायो आरो ना जेरैहाय नोंथां बिथाङा होनलांबाय ओ मानोमोनिफोरखौबो जोङो जानांगो, मानामुनिखौ मानो जानांगोन होनबाथाय जोंनो उदैनि थाखाय ाय मोजांबा उदैखौ थान्दा खालामो। औ। बाथोनखौ जोङो ओ बाथोन माने ओ मानो मुनिखौ जोङो बाथोन सेफ्लिनानैबो जाजायो। गोथाङैनो अब्लानो जोंनि उदैया थान्दा जायो जा जनदिस फोर बा निमनियाफोर थाबाबो जोंनि थाखाय मोजां आरो ना, माना मुनिफोरखौ ओ सि फ्लेनानै बाथोन बायदि जानांगो बा एवनानैबो' जाजायो जेराव जोङो भिटामिन मोनो बा जा मुलि हासार होयि ओरै मिथिंगानिफ्रायनो ओरैनो मोननाय बा मैगं थाइगं जेरैहाय थास'फोराबो जोङो गोबां मोदोमनि बा देहानि थाखाय मोजां ओ मुलि हासार होयो, ओमफफ्राय थिग बेबायदियैनो जोङो गोबां रोखोमनि ओ हाग्रा हाग्रा फोराव मोननाय हेलांसिफोरखौबो जोङो जानांगो हेेलांसियाबो जोंनि थाखाय गोबां मोजां होननानै ओ खोनानो मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ मोदोमखौ देहा ओ मोदोम ओ मोजां लाखिनो थाखाय जोंनो ए एक्सारसाइस आबो गोनांथि आरोना ओ एक्सारसाइसआबो गोबां थार जोंनो ओ नांगौथि जायो जेरावहाय जोङो मोदोमखौ मोजां लाखिनो थाखाय गोबां फिथाइ सामथाइनिबो गोनांथि जायो जेरैहाय जोङो ओ फिथाइ सामथाइ होनबाबो जोङो हाथायावहाय बांसिनानो मुलि होनायखोनो नुनो मोनो बा हासार होनायखो ओंखायनो जोङो गामियाव जा एसे एसे ओ जेरैहाय नोंथाङा होनबाय आनारसफोरखौ ओ
आं
गामिफोराव बा न'फोरावनो थानायफोरखौनो बांसिन जानांगौ फि थायाबो सेंफ्रामाबोथ' दाबायदियाव गावबा गाव न'आव थाखायो। थाइजौ बायदिसिना फिथाइ सामथाइ थायो नालिखरफोरबो बा खान्थालफोराबो गामि बेयावनो थाखायो ओंखायनो न'आव जा फिथाइ सामथाइ एसे मोनो इखोनो जानांगोन होननानै आं सानो मानो होनोबा? मानो होनोबा? जोङो हाथाइनिफ्राय बायनायाबो फिथाइ सामथाइयाबो जिखिनि भिटामिन मोननांगो। इनि बांसिनसो थाङो होननानै आं सानो आरो ना।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो। दा नोंथां जोंना ओ समाबो जाना फैबायमोन नै नों थां दसे समावनो नोंथांजों सावरायनो मोननानै बुहुद गोजोननाय मोनबाय
औ
आं मिथियै खोथाफोरखौ नोंथाङा सेयार खालामनानै होनायनि थाखाय गोजोनथोंसै नोंथां अब्ला
औ दे।
गोजोन्थों दे।
औ गोजोन